हा?
हेलौ
नोंथाङा आंनि रावखौ खोनादों ना?
हेलौ नोंथां
औ नोंथां
हेलौ
नोंथाङा आंनि रावखौ खौ खोनादों ना?
हेलौ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां?
हेलौ
हेलौ खोनादों ना खोनायाखै नोंथां? हेल'
हेल' नोंथां
औ खोनादोंना खोनायाखै नोंथां? हेल' औ